नोंथां औ नोंथाङा दा ओरैनो टाइममोन दसे होनो हागोन ना
औ हागोन दे।
औ जुदि नोंथाङा फ्रिबा माने आं मोनसे आयदानि सायाव लानानै नोंजों गुवारै सावरायनो सानदोंमोन आरो औ आयदायानो जाहैबाय माने दानि था माने जि जिउ खुंनाय राहा गोदोनि आ दानि बिनि बे मोननैनि बिथोराव माने आं सावरायनो सानदोमोन आरो
औ औ
जेरैहाय जाहैबाय माने गोदोनि दिनाव गाननाय जोमनाय लाइक गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो हान्था मेला माने दानिजों बुहुत दिफरेन्स दङ। दिफरेन्स नुनो मोनो माथो फारागथि नुनो मोनो। नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोन नामा माने नोंथांनि माने बे खाथि खाला एरियायाव माने गोदोनि जों हमनानै दिनैसिम माने। दा थानाय प्रेजेन्ट समसिम आरो। बेसांहालागे माने दिफरेन्स खौ नुबोदों एसेसो गुवारै फोरमायनो हागोन नामा।
अ गोदोनि आरो दानि थांनानै थानाय राह हा होनोब्लाथ। ओ गोदोहाय बरफोरा माने बांद्राय ओ। डेभलप नङामोन आरो जोंनि ओनसोलफ्रा ओ‌ माने हा मेला होनोबथ जोंनि ला मा सामाफ्राबो बिदि देबलाप जायाखैमोन फा खा लामा नोङामोन ओ गोदोनि मानसि फोरा बांसिन जायफ्रा माने हाग्रा ओनसोल खाथि थियाव थायो बिसोरो माने थेलाजोंनो बन
औ।
रोगानानै बाजारसिम लांनानै जिखिनि फैसा मोनो बेजोंनो मा माने नखर सालायनो गोनां जायोमोन आरो। आरो। आबादखौथ। बरफोरा मावोमोन मावनाया थेवबो माने बिसेबां माने देभलप जायाखैमोन आरो मोसौ। लेवनानै ओ जेबो हासार बाहाया मुलि बाहायालासिनो जिखिनि फसल मोनो बेयो माने जानायनि थाखायल जायोमोन खिन्थु बेखौ हाथायाव फानलायजासि जे बेफोरबायदि प्रडाक्सन मोनामोन आरो। ओमफ्राय ओ बाजारफ्राबो बेबायदि देभलप नङामोन गारि मथर फैनो थाखाय लामाफोराबो बारा मोजा मोजां नङामोन दा एसे सोलायनाय खौ नुबाय आरो बर'फ्राबो ओ एसेबाबो माने लेखा रोंबाय साख्रि बाख्रिबो मोनबाय
औ
आबादफोर आबादफोरावबो हासार बाहायनानै गोनो खो आदबज जों माने दायो एसे मावनो रोंबाय दा इसे माने प्रडाक्सन फोराबो एसे बांसिन जाबाय आरो बाजारावबो बेफोरखौ फाननानै गोदोनिफ्राय बांसिन एसे मुलाम्फा जानाय बायदि नु हुरो आरो आङो
औ औ उम थारैनो नोंगौ नोंथाङा माने थिगखौनो जि बुंदों माने नोंगौ माने गोदोनि आरो दिन दानि बहुत दिफ्र्रेन्स नुनो मोनो आगयनि स स माने इसां मेडिसिन सलिबो होनाय जायामोन माने बिनि थाखायनो माने ओ फसल जि गायो माने न' न' न'खरनि थाखायलसो मावनाय जायोमोन उम दानि दिनाव आरो बुहुद बहुत रोखोमनि माने जों आदबखौ खायदाखौ नुनो मोनो जेरै हासार नुनो मोनो बायदिसिना मेडिसिन सिदि होनानै माने गावनि ननिखौ सुफुंनानैबो माने बेफोरखौ माने बाजाराव फाननानै माने बहुद माने प्रफिटखौ मोननो हायो आ आरो बेखौ जों नुनो मोनदों माने उम आरो औ आरो हान हान्था मेलानि खोथायाव आरो जाहैबाय माने गोदोनि दिनाव माने ओ मोसौ गारि बांसिन फ्राय बेखौनो बाहायो माने। बिदि माने दानि बायदि दा नि दानि मुगानि बायदि माने गारि मथरखौ इउस खालामनाय जायामोन। आरो उम जुदि मोनसे जों जुदि ननिफ्राय जुदि मोनसे हा बाजाराव थांनो गोनां जायोबा माने मोसौ गारि बा आइथिंजोंनो थांनानै माने सानसेयालागै माने मोनसे खामानियावनो हगारनांगौ जायो माने फुरा दिनखौ माने। सानसे समखौ नाथाय उम नाथाय दानि दिनाव माने गारिनिबो एबेल लेबेल माने गारिबो ऐबेल जाहैबाय माने।
औ
उम माने माने सम सर्ट समनि गेजेरावनो माने खामानि मावनानै मावसे मावनानै माने गुबुन खामानियाव माने जों टाइम होनो हानाय बे लेभेलसिम फैबाय आरो दिनैसिम औ आरो ओं । आरो गाननाय जोमनायखौ हमबाबो माने बेबो मोनसे बहुत दिफरेन्स माने बुहुत मदार्न जुग होनांगोन होननानै दिनैसिम बे दिनखौ आरो उम माने आवगाय दिनाव माने गाननाय जोमनायफोरखौ माने जि मोनो माने बेजोंनोदो सोलिना थानो हायोमोन। उम। खिन्थु दिनैनि दिनाव माने बहुत मर्दान चेन्ज जाहैनायखौ नुनो मोनदो उम उम। ओरैनो नोंसिनि जा बाजारफोराव ओरैनो हान्थामेला दा माने लामाफोरनि अबस्थाया माबायदि नोंसिनि एरियायाव जेनेबा।
जोंनि ओनसोलावथ हान्था मेला होनोब्ला लामाफोरा फाखक्का फ्राय फाखक्कायानो जाजोब्बाय। एसे माने जाय बिथोरा जायगा बेफोराव एसे माने अन्थाइफोर होनाय दङ। खिन्थु बिदि फाखक्का जाथाराखै आरो आरो बाजाराव थांनो थाखाय बाजारा बो जोंनि खाथियावनो दङ ओमफ्राय ओ थांनो थाखाय फिलफिलि बिदि माने अट बेफोर बिफोर सोलियो आरो ।
अ ।
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय?
अ जोंनियावबो माने नों नोंथां बुंनाय बायदि सिस्टेमानो आरो । माने बहुत दिफारेन्स नुनो मोनो । आवगाय जिबायदि थासारियाव दंमोन माने जोंनि लामा - लामाखौ बुङोब्ला माने अन्थाइनि लामा जायोमोन आवगायनि दिनाव। अन्थाइनि दा बेफोरबायदि देभलप माने बेफोरखौ माने ओ बेफोरो डेभलप जानानैबो दिनै माने पाक्का लामा इफोरबायदि जाबाय आरो ‌। सिल सिल जाहैबाय माने मोजां सासेयाव आरो ओम । आरो बाजारनि खेथ्र' बुङोब्ला बा माने आ हाइ माने बहुत गोजान गोजान थांनाय जो गोजान गोजानसिम लोगो मोन्नो थांनांगौ जायोमोन आरो । ओमफाय दिनैनि दिनाव माने एभेलेबेल सक जाहैयो माने । टाउन खाथियावनो खाथि खाला । ए ओं ।
उम ।
आमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय नोंथांनि एरिया आरो मा मा फ्राय सेन्स जानाय नुबावदों? हो होम ।
चेन्स होनोब्लाथ' ओ गोदो माने बर ' फोरा आरो जोंनि ओनसोलाव माने थांना थानायनि गाहाय राहा होनोब्लाथ' ओ आबादजों लोगोसे नखर नखर माने इदिनो जौ संनानै जौ फाननाय नुयोमोन आरो । ओ ओमफाय दायो माने बिदिखौ खमायनाय नुबाय आरो ।
औ औ।
खमायनाय माने गैस्रालानो होनजासै आरो औ ।
सेन जाबाय आरो ना माने बेफोरनो माने गोदोनिखौ लानानै ओ गोदोनि माने दानि थासारि बेफोरखौनो माने इफोरनो माने दिफारेन्स माने सेन्स माने सोदोबखौ लाबोनो लाबोयै बे आरो दे होमबा नोंनिफाय गोजोन्नाय थाबाय
औ दे आरो माबाफोर सोंथि
औ दे बेखिनियावनो दे
अ अ दे